औ-औ खोनादों दे।
अ जोंहा होमबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागौमोन ना नोंथाङा जुदि फ्रि दङबा?
औ-औ फ्रियैनो दङ सावरायनो हागोन दे।
अ अ आ होमबा आयदाखौ जोंनिया बर'फोरनि मागो फोरबो खुंनायनि सायाव लानिसै नामा?
औ लाजागोन दे।
औ औ नोंथांमोननि जा-जायगायाव ओरैनो मागोखौ माबायदिखौ एसे फोरमायना नै होनो हागोन नामा?
मागोखौ माबोरै खुङो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मागोआ गोदोनि समाव एसे ओ आलदायै खुङोमोन आरो जोंनि जायगायाव ओमफ्राय दा एसे एसे बां माने गोबां सोलायनाय बिदिखौ नुनो मोन दों आरो बिनिफ्राय ओ जोंहा थ' मागोखौ जोंनि गामियावहाय सिगां ओ मागोनि ओ एक थारिख बे खालिथ' जोंहा फुजासो जायो।
औ।
आघन आ पुस मासनि जोबथा खालार बे खालिनो माने मा होनगोन बेखौ मागो माने बेलागुर जानाय बिदि नेम दं आरो जोंनिथिंजाय। बेलागुर बेफोरबायदि जायो आरो औ गोदोहाय जोंथ' ओन्दै ओन्दै समाव जेब्ला मागो जासिगोन जाहां जाहांना बेबायदि समावथ' माइ हाखांजोबनाय जायोमोन नालाय बे माइ हाखांजोबनायनि नाराफोरखौ जोङो हानो थाङोमोन आरो उन्दैयाव बेनिफ्राय हानानै लाबोसिगोन जमा जमानो ओमफ्राय जेब्ला मागो जाहां जाहां जायोना अब्लाहाय माने न' लुसिगोन आरो दुब्लि बारियाव ओमफ्राय न' लुनानै बयबो जमा बिदिनो गथ' गथ'फ्रा न' लुयो ओमफ्राय खायसे गिदिर गिदिरफ्राबो माने जायो आरो बेलागुर बिदि जानाय नेम जोंनि मिथिनो दंमोन आरो ओमफ्राय बे खालि जोंनिया माने गामियाव मा होनो मागोनि सानसे मागोनि एक थारिखनि सानसे सिगाङाव आरो बे खालि पुसनि जोबथा खालार खालि बेयाव जोंनि गामियाव हाय माने अमा जानाय बेफोरबायदि नेम दं आरो माने राय जोयैनो अमा बेदर बिदि जायो आरो अमाफोर बायना लाबोसिगोन हबा फुथारनानै जासिगोन जमानो गामिनि बयबो जायो ओमफ्राय बे जाखांनायनि उन नावहाय ओ सानावनो जायो आरो बेखौ ओमफ्राय जा खांना फैनानै बे खालि बेलागुर जानाय नेम बा खायसे बा खायसेया जाया माने जाय जाय गोसो बेफोरो जायो आरो ओमफ्राय गथ' गथ'फ्राथ' जायोआनोमोन बिदि बै समावहाय गोदोनि समाव आरो ओमफ्राय जोंबो बिदि औ बेलागुर जानाय माने मा होनगोन बेखौ लावखार ओंखाम जानाय बायदि खौनो होननानै बुंगोन आरो जेरै जोङो पिकनिक जानो थांनाय बायदि माने न' बानायनानै जानाय दुब्लिबारिफ्राव नुयोना बिदि औ बेखौ जेरै बे न' बानायनानै जानाय खौ न' बानायनायखौ माने अखानायै सावनाय जायो आरो
औ औ जोंनिथियबो बिदिनो खालामो
न' बानायनायावहाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बेयावहायनो संनानै जाहैयो आरो बे खालि ओमफ्राय खायसेया बे खालिनो माने मागोनि थाखाय फिथाखौबो बे खालिनो देखानाय देखानाय जायो आरो बिनिफ्राय ओ मा होनो बे बेलागुरखौ बिदि जाखांनानै अखानायै माने मागोनि एक थारिख खालि फुङावनो बयबो सिखारो आरो ओमफ्राय सिखारनानै मा होनगोन बेखौ बे बेलागुर न'खौ सावनाय जायो जिहेतु बेखौ मा होननानै बुङो गोदोनि भिष्मु राजा खौ भिष्मु राजा बे खालि थैदोंमोन ना बेखौहाय नेनाय होननानै माने बुंनाय जायो आरो बेलागुर जानायाव
अ आसा
बे भिष्मु राजाखौ नेनानै बे जेनेबा सोरांसि सोरांसि सान ओंखारनि सिगाङावनो माने बे खौ सावोमोन आरो सावदों नालाय ओमफ्राय बेनि सिगांनो थारमाने सावदों होननानै बे बेलागुरखौबो सावनाय जायो आरो सान ओंखारैनि सिगाङावनो बेनिफ्राय बिदि साव खांनानै बयबो दुगैस्रां लोबस्रां मोनायाव माने खोमसि खोमसियावनो दुगैयो बे खालि बयबो ओमफ्राय बेखौ दुगैयाब्ला माने गोदोनि समाव बादुवा जायो बा बादुवा जायो होननानै फो थायोमोन जिहेतु माने अलसिया जायो बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय औ औ दाउ खा सिला नुयिनि सिगाङावनो दुगैनांगौ बिदि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय सिखारनानै न'खरनि आइजोआ बै जोंना बाख्रि खानाय नेम बेफोर बायदिबो दं आरो
अ आतसा
ओं जेब्ला बाख्रिखौहाय गोबोर लानानै बेखौ माने फुरा राउन्ड इदि लिरलाङो आरो माने लाइन से आरोना बिदि सिन होलाङो आरो माबा मोनसे दाग दागो होनाय बायदि बिदि सिन रावन्ड बानै
उ
हाबग्रा गाखोग्रा थायोना बाख्रिनि दरजा बे जिङाव ओरै ताला बायदि दु लुर इदि होलाय लायो आरो बिदि खालामनायखौ बाख्रि खानाय होननानै बुङो आरो बिनि उनावहाय औ बिदि खालामसिगोन खालामनानै जेनेबा माइनावा बाहेरायाव ओंखारलांनो हायि बेफोरबायदि माबा मोनसे फोथायनाय बिदि दं आरो
औ औ औ
बेनिफ्राय बे खालिनो माने गय दंफां बायदिसिना जिखुनु जाया दंफां लाइफांफ्रावबो जिगाब खानाय जिगाबखौ खायो आरो दंफां लाइफांफोरखौ खानाय बिदि नेम दङ बे औ औ ओमफ्राय बे खानायखौ मा बुङो बे खालिलायनो बै दंफां लाइफांनि फिथाइफ्रा मो जेनेबा आलासि जयानो थाङो ओमफ्राय जुदि बे खालि खानानै लाखियाबाथाय दंफां लाइफाङा फिथाइ थायनो रोङा बेफोरबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो
अ माबा ओमफ्राय माबा मोनसे माबा नुयो जे गथ' गथ'फोरखौ बिखौं बानाय खानानैबो खायो नामा बिदि नुदोंमोन आङो
औ माने गथ'फोरखौ बिखौंवाल बानानै खायोबाथाय जेनेबा गथ'थ' मोनसे बिमानिफ्राय जोनोम जानाय नालाय जेनेबा बै दांफां माने दंफां दांफांखौ हमना ला बिमा हमना लाबाय बेबो माने बै गथ' बायदि फिथाइ थायो जों जेनेबा बेफोरबायदि साननानै ब बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय खायसे गथ' गैयिफोरखौ खामफ्लायखौनो बानानै माने बै माबाखौ दंफांखौ खानाय बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो आरो माने गथ' बायदि खालामनानै आरो अ बिदिनो जोंनिया बिदि खाखांनानै उनावहाय फुङाव रायजोनि फुजा जासिगोन ओमफ्राय फुजा जानानै अखा बे मागोनि एक थारिकाव थांबाय बिनि अखा नायैनिफ्राय गामि गामि बिदिनो फिथा सौराय देनानै संनानै बयनिबो न'खर न'खर जालायलायनाय बिदि जायो आरो ओमफ्राय गोदोनि समावथ' गथ'फ्रा मागियोमोन फिथाखौ ओमफ्राय दानिया बिदि बांद्राय मागिनाय मानाय बिदिखौ नुनो मोनला आरो
एसे खम जाबाय आरो दानिया
औ औ ओमफफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि खुङो एसे फोरमायनानै होनो ह
औ औ औ हागोन जोंनियाबो फ्राय नोंथांमोननि जों एसे गोरोबोआनो आरो खायसे खायसे माबाफोरा जेरै नोंथाङा बुंबाय बे बेलागुर बानायनानै जि खाना जायो लावखार ओंखाम जानाय बायदि जोंनियाबो बिदि जायो आरोना सानसे सिगां बेलागुर सावगोननि सानसे सिगाङाव बानायखानानै दोनो आरो साननैसो सिगाङावनो बे न' न' बायदि न' बानायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय माने बिराद मोजां मोजां न' बानायो आरो आरो ना माने एकदम दिडजाइन बानायलायो बे नाराजोंनो ओमफ्राय बेयावनो खाना जायो आरो संना जाबाय जाखांनानै ओमफ्राय नै दिना बे एसे सोरांसे सोरांसेयाव जोंनाबो बिदिनो खावो ओमफ्राय ओं बुंनायफोराथ' जेनेबा फोथायनायफोरा एखे जखियानो आं नोंथाङा जि बुंबाय बेफोरबायदिनो जोंनाबो फुङाव थाब सिखारनानै जेनेबा सोर सोरोंनायनि सिगां सिखारनानै मा होनो दाउखौ माबा जायो दाउखा जायो होननानै बुङोमोन आरो जोंनिथि ओमफ्राय आरो मोनसे बुङोमोन बे बेलागुराव सावखालिनो आरो बिदिनखालि थाब थाब उथिनानै जुदि दाउखा सिला नु फैयैनि सिगां जेनेबा नुयैनि सिगांनो लामा गोलाव गोसिबोबाथाय नायनो खानाया गोलाव जायो होननानै फोथायोमोन आरो बिदि बुङोमोन आरो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय जोंबो उथिनानै बिदिनोखालि जि आरो खानाय गोलाव जाथों होननानै इनिफ्राय बिदिनो बिदिनखालि भेलाघुर सावो ओमफ्राय जोंना मोनसे माबा बै भेलागुर सावखा खालि जोंना फिथा देनो मोना होननानै फोथायो आरोना
औ
बिखाानि फिथा देयोना
एक तारिखआवना बेलागुर थारिकाव सावनाय जायो बे खालिथ' देनाय जोंनिथिंजाय देनाय जायो बिदि
देया आरोना बे खालि देनो मोना होननानै नेक्स्ट दिना खालिसो देयो जोंना
अ
इनिफ्राय आरो मोनसे होननाय खोननाय बे मा साइदथिं मोनसे गवालपार ना मा साइदथिं जे आं खोनादों आरोना बे लावदुम फिथाखौ सिनाय दा बे लावदुम फिथ फिथाखौ माथो सावनो मोना होननानै फोथायोना बिसोरनिया मागोआव
औ नंगौ जोंनिथिंजायबो बेखौ बुङो आरो औ
माबा दुमालु ना मा जायो बिदि होननानै फोथायो नामा मोसौनियाव खिन्थु जोंनि थिं सावो आरो औ
जोंनिथिंजाय मागोआव बे फिथा लावदुमखौ सावनाय जाया माने मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै फोथायनाय मोनसे दङ बेनिखायनो सावनाय जाया आरो
औ-औ जोंनिथिं सावो आरोोना बेखौ जोंनाव बिदि फोथायनाय गैया बे माबाखालि फिथा देबाय बे बेखालिनो सोरबा सोरबा बिदिनो लावदुम फिथा सावो बांसिन जोंनिया लावदुम फिथाखोननो मेनलि लावदुम फिथाखौनो सावोण ना जोंनि गामिथिंजाय लावदुमखौ सावो बेनिफ्राय एन्थाब फिथा ओमफ्राय थावनि फिथा बे मोनथामानो मेन आरो जोंना बिनिफ्रायसो सोरबा सोरबा एक्सट्राकि जुदि लारु बानायोब्ला बे माबानि नालेंखलनि लारु बा सुजिनि लारु बिदि बानायोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय आरो बे थेल फिथा माबानिया बेफोरखौ बानायो आरो औ सिबिंनि बिदि बानायो खिन्थु जोंना बे मोनथामानो मेन आरो एनथाब थाव फिथा सिथाव ना मा होनो नोंसिना
औ
औ जोंनिया थाव फि
एनथाबखौ ओ-औ थावनि फिथाबो होनो खायसेनिथिंजाय सिथा बुङो आरो सिथावा बेखौ बुङा यततंक्षयाय बेखौ सिथावखौ माने बै दैजों बानायनाय फिथा दै मा होनोमोनलाय बेखौ थाव होआलासिनो जि एवोना माने कला साप
अ औ कला साफ्रिबो बुङो जोंनिथिंबो ओमफ्राय आरो मोसौ थाफ्रिबो बुङो औ मोननैबो बुंङो जोंनिथिं बेखौबो सावो ओमफ्राय बिदिनो जोंनियावबो रायजोनि फुजा होयो आरोना मा दिनाव मा थारिखाव होयोमोन आं बेखौ एसे बावबाय आरो ओफ्राय जोंनि फुजा होयो जोंनाबो बिदिनो ओमफ्राय हराव माबा माबा जायो आरो ओ बै मोदाइ होनाय होनो जोंनिया नोंसि माने मा होनोथाय मोदाइ माने फुजा होखांनानै गामिनिफ्राय माने जेने बा गाज्रि मोदायफोर दङबा बेखौ माने गामि फुरा गामिखोनो माने गामिनि न'खरनि गाहाय जेनेबा हौवा मानसिफोरा थाङो आरो सासे सासे थाङो गासैनियाबो न'खरनिफ्राय थांनानै फुरा गामिनिफ्रायनो जेने बा मोदाय होना लाबोयो आरो जेनेबा गाज्रि मोदायखौ होना लाबोनानै दैमा फाराव ओ होनानै दोनहरो आरो ना ओमफ्राय बेयावनो फुजा होनानै ओजोंनो होना गारबोबाय होननानै माबा मोनसे फोथायो आरो ना गाज्रि माबाफोरा जेनेबा मोदाय फोर बेयाव थांफाजोब्बाय बिदि होननानै फोथायो आरो ओमफ्राय न'आव बे सा-बे टाइमाव माने ओ न'खो थाब थाब बुयो आरो ना माबायाव गामियाव माने गंफ्रोमबो न'खरावनो हाबो हाबनानै औ ओ इदि फोथायोना जेनेबा गाज्रि मोदायफोर हाबना दं खोमा बिदि होननानै ओंखारबोदो होननानै माने गा ओ बे माबादो थालिर फस्लाफोरदो माबा गनफोरदो माने थाम थाम बुयो आरो। बिराद गोसा गोसा मोदाया खारथो इदि होननाय बायदि आरो। बिदि खालामनानै होना लांनानै दैमा फोराव मोदाय होनानै गारबोयो आरो बेखौनो जोंना मोदाय होनाय होननानै बुङो।
बेखौ मा खालि खालामनाय जायो माने जोंनिथिं बिदि खालामनायखौ आं नुफेरा
बेखौनथ' आं एसे बावबाय आरोना मा मा थारिखाव मोनथाय जेनेबा आं एसे बावबाय आं सोंफिनगोन र' उम आं टा बांद्राय माने गोसोआव गैला गोबावानो जाबाय माने नुयैया। ओंखायनो ओमफ्राय बिदिनो फिथा सौराय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामोमोनथाय आं बावगारलांबाय र' ओ जोंनिथिं मागोआ खैदिनसो थायोमोन ओरैनो?
मागोखौथ' बिदि खैदिन थानाय बिदि ओ बुंनायखौ आं खोनाफेराखै। खिन्थु जोंनि एक थारिकाव फुजा होयो बेनिफ्राय साननै सानथाम